औ नों खोनादोंना नोंथां आंनि बुंनायखौ? आंनि बुंनायखौ
हेल' नोंथां अ नों खोनादों?
औ खोनादों ना? खोनादों औ खुलुमबाय खुलुमबाय औ नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों मोनसे बाथ्रा बा मो फंनैसो बाथ्रानि सोमोनदै एसे रायज्लायनो गोनां दंमोन नोंथां
अ नोंथां मा? दे
औ आङो नोंथां
औ नोंथां
नों सोमोन्दै एसे हेलौ औ आं नोंथांजों माइब्रा बिदैनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों। बे माइब्रानि माइ ब्रानि जौ बिदैखौ माबोरै बानायनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों आं नोंथां। नोंथाङा मिथिगौना माबोरै बानायनाय जायो। अब्ला आंनो एसे फोरमायना होनायसाय
औ नोंथां जोङो ओ दे होमबा नों नोंथां जोङो माइब्रानि जौ बिदैखौ बोरै बानाय जायो होनना बुङोबा गिबियावनो जोङो माइब्राखौ बोरै मोनो बेनि सोमोनदै जोङो बुंग्रोनांगोन नोंथां।
औ नोंथां।
औ गिबियावनो जोङो माइब्राखौ मोननो थाखाय गिबियाव जोङो ओ माइ माइब्रा माइखौ जों गिबियाव फोजेननांगोन नोंथां जोलैखौ जोलैखौ फोनानै जोङो गायनांगोन बेखौ जोङो गिबियाव गायनानै जोङो जेब्ला ब्ला गायखाङो बेखौ ओ जेब्ला देरो लावो बिनि उनाव फिथाइ मोनगोन जोङो फिथाइखौ जोङो जेब्ला आघोन मासाव जोङो बेबारखौ गुबैयै मोननाय जायो नोंथां आघोन मासाव हानानै बेखौ जोङो औ हाना लाना फैबाय फोथारनिफ्राय फोथारनिफ्राय हाना लाना फैखांनानै बेखौ जोङो नाबाय नाखांनानै बेनि उनाव जोङो माइखौ ओ मोजाङै सानदुं फोराननानै बेखौ जोङो संनो गोनां जायो बेखौ जोङो संनो थाखाय ओ बर'निनो मोनसे दिंखि दिंखिखौ नोंथाङा मिथिगौना
औ मिथिगौ नोंथां मिथिगौ
बे दिंखि एबा उलाराव जोङो सफनाय जायो बेखौ सौफोनानै जोङो जेब्ला सौखांनानै जोङो जेब्ला बेखौ जौ बिदानायनि थाखाय जोङो माइब्रा माइखौ लाबाय लानानै जोङो जोङो माइब्रा माइखौ सुखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जोङो सानांगोन सानाय नोंथां बेखौ माबायदि खालाम होनना बुङोब्ला जोङो माइब्रा माइखौ जोङो गिबियाव माइरंखौ सुना लाबाय सुना लाखांनायनि उनाव बेखौ जोङो से थौ गोदोराव जोङो दैखौ फुदुंबाय फुदुं ग्लब ग्लब फुदुङो फुुंदुंनाय जायो बेयाव जोङो सिङाव गन होबाय गन होनानै बेनि गोजौआव ओ दो थौनि गोजौआव जोङो मा माइब्रा माइखौ जोङो ओ मा होनो बेखौ खादा-खादायाव होबाय जोङो आखायाव होनानै बेखौ जोङो सायाव लाइ एबा जोङो जिजों मोजां खोबनाय जायो नोंथां खोबनानै जोङो दैखौ गोदौ होबाय थायो औ गोदौ होबाय थायो गोदौहानै दसे से हबा ब्रैजि आरो द'जि मिनिटनि गेजेराव जोंनाव बे माइब्रा माइरंआ थियारि जायो आरो मोनो जौ बिदि खालामनो थाखाय थियारि जायो नोंथां औ औ नोंथां बेनि उनाव जोङो बेखौ एसे ओ लाइ बिलाइ बनानै हायाव दामना ला फैनानै बेयाव बनानै बेखौ जोङो गुसु जानो थाखाय ओरै बि ओ मा होनो बेखौ एस्राना होनाय जायो नोंथां बेखौ एस्रना होखांनायनि उनाव गुसु जेब्ला गुसु जायो अब्ला जोङो ओ मा होनो बेखौ बार बाखार होनना बुंनाय जायो बेखौ जोङो बर' रावाव मा होननाय जायो नोंथां
बाख
एमाव एमाव एमाव औ एमाव होननाय बुंनाय एमव जोङो एमावखौ ओ थाइसे एबा दरसे होनाय जायो जोङो जोंनियाव थाइसे होनना बुंनाय जायो नोंथां बेखौ थाइसेबखौ जोङो बे ओ माइब्रा माइरंआव मोजाङै हो होनानै मोजाङै बिलिर बिलिर जायो बेनि उनाव जोङो बे बिलिखांनायखौ जोङो थौ एबा जोंनि दैहुआव सोना दोननाय जायो नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथां बेनि उनाव जोङो बे दैहु ओ थौ एबा दैहु सोनायाव जेब्ला बिदै जायो बोदैखौ जों हायखांनो थाखाय मोनसे ओ औवानि मोनसे ओ मा होनो खादारावखम फिसा हेबनाय जायो गोजौ आरो नोंथां बे गोजौआव जों जेब्ला माइब्रा बिदिया गयो बे थौआव ओ खादानि खादानि ओ एसे थौआव जमा जाना थानाय बदि जाहाथे बे माइब्रा माइब्रानि ओंखामा गाज्रि जाया जायि बायदि बेखौ जों होनाय जायो नोंथां हायखांनानै जौ बिदैखौ दिहुन दिहुन लोंनाय जायो नोंथां
नंगौ नामा नोंथां नोंथाङा दि बुंदों जौ बिदै ना बै मायब्रानि संनादोननाय मा बाया जौ बिदिया जुदि बै माबाखौ ओं ओंखाम बायदि संखांनायनि उनाव बे माइंख माइब्रानि माइरंखौ ओंखाम बायदि स संखांनायनि उनाव फोरा बे माबायो होन्दों एसे गुसु जाहोनानै एमाव आरि होनानै बाल्थिंआव सोना दोनो होन्दो ना बा माबा मोनसे खान्थाफोराव सो खोबनानै दोनो होनदों सोनानै अब्ला बेसेबां दिनसोनि उनाव बे माइब्रानि बिदैया जायो होमा माइब्रानि बिदैया ओंखारनानै जौ बिदै जायो
औ नोंथां बेयो खमैबो जिबा सानसो नांगौ एसे बिदै जानो थाखाय जिबा सानसोनि उनाव जोङो बेखौ बोसोरसे बोसोरनैयावलागै दोननो हायो नोंथां बिदैखौ मोनबायानो थागोन जेब्लासिम बे ओ मा होनो गाज्रि जि जायगासिम बिदिनो जों मोनबाय थागोन बे गासै नै बोसोर थाम बोसोर लागै ओ जिआयना दोननाय होनना बुंनाय मिथिनाय जायो फिसिनाय होनना बुङो नोंथां बिदि दोनना दोनबाय थानो हायो नोंथां औ
उ बे माइब्रानि जौ बिदैयाथ नै रोजा नै जिब्रै मायथाइयाव जि आइ टेग बो मोनलायनो हादों ना नोंथां
औ नोंथां मोननो हादों बेखौ नै रोजा नै जिब्रै मायथयाव भारत सर फारा जोङो जि आइ टेक बरनि मोनसे ओ दोरोङारि लोंग्रा एबा लोंग्रा एबा जामुं हिसाबै जोंङो सिनायथिनाय जादों नोंथां जुइस औ नोंथां
औ औ
दा बियो लोंनो थाखाय जोबोद मोजां गोदै आरो बेखौ बांद्राय लोङोब्ला फेनायबो जायो
आदसा नोंथाङा लोंफेबायबो नामा
औ नोंथां एसे लोंनाय जादोंमोन आगोलाव
आतसा
औ जोद मोज मोजां आरो गोदै नोंथां गोदै ओमफाय बांद्राय लोङोब्ला खद राव हमो औ बेखौ रोंनो थाखाय जों सिन जायो नोंथां सान गोसायाव ना गोरानजों माइब्रानि गोदै मोनलोंबा ब्रा ओरैबा ल हायो नोंथां बुंंनोला आर
नंगौ नों नोंथाङा थिगखौनो बुंदों
औ दां
बेजों लोगोसे जोंहा जौगोरनबो दङो ना जौ गोरान औ नोंथाङा जौगोरानि बागै मिथिगौ ना आं नोंथांनो इसे फोरायसै नामा जौगोरान
औ नोंथां आं जौ गोरानिस सोमोनदै बांद्राय मिथियानि बिनि सिगाङाव नोंथां जौ गोरान आरो जौ गिसि बे मोनै खोबो आंनो मोजाङै फोरमायनो हानाय आं माने बेखौ बारा एक्सपिरियेन्स गैया बानायनायनि थाखाय माने मा होनो बेखौ हुदा गैया आर नोंथां
आदसा नोंथां हागोन दे नोंथां माने बे जौखौ बानायनायनि सिगां जोंनो गिबि बेयाव एमाव नांग्रोगोन ना नोंथां एमावखौ मारै मोनो होनोब्ला एमावखौ जों गिबियाव माइरंखौ सो मनानै लाग्रोयो जेब्ला माइरङा एसे गुरि जाबाय बेखौ जोङो मोखोना बिलाइ बिदिनो खान्थाल बिलाइ ओमफ्रायो आनारस बिलाइबो होयो खायफाया बेनिफ्राय सिनि बिलाइ बिदि लगायनानै जोङो बेखौ उलार बा दिंखियाव सौनानै लाग्रोयो माने जाहाथे बियो गुन्दै बायदि फुरफुर जायो माने जों बेखौ माने लारु बा गथा खालामनो थाखाय मोजां जायो आरो ना दाथाय दानो थाखाय गथा महरनि दाथाय दानो थाखाय
औ नोंथां
जुदि बे एमावा मोनसे बुस्थु एमाव होदेरा माने सिगांनि जि एमाव थाखानाय एमाव एमावनि बेखौ बुङो जों एमाव खर होनना बुङो बेखौ होफैयाबा बे एम मावा माने फेया आरोना माने
औ
औ बे एमाव खर' होब्लासो जों बेहाय फेग्रा फेग्रा खालामनो हागोन नङाबा बेयो एमावआ फेनाय जानाय नङा सिगाङावबो जों एमखो खालामना लाखांबाय बेनि उनाव जोङो जौ जौखौ संनो थाखाय माइरं हमना ला जों बाजारावबो माइरं मोनसे माइरं एंखुर होननायबो मोनोना बेफोर औ बेफोर माइरं एंखुरखौ बायबाय ओमफाय ननि माइरंफोरखौ एसेहोफाबाय बेजों होफाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ दै गुदुं फुदुंना लाखानाय नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि खान्थायाव दै फुदु गुदुं फुदुंना लाखानाय बेहाय जोङो माइरंखौ सुना लानानै होबाय होनायनि उनाव बेखौ ओंखाम बायदि खालामबाय ओंखामखौ जेरै खालामो एरैनो आरो ओमफाय बेखौ गेजेर गेजेर जोङो खादौ होनो मोनसे एरग्रा औवानि दान्नाय बा गन बिफांफोरनि दाननाय बे जों जोङो एरनाय होयो एरना होबलाथाय बेहा एसे माबा जाबाय बेनि उनाव नोंथां बुंनायबादिसो दान्दिसे समनि उनाव गुसुजाखां जाहोबाय जांनायनि उनाव हायावहाय प्लास्टिकफोर बनानै बेखौ जोङो माबायो आरोना बना लानानै बेहाय फेनलाना होबाय जेब्ला गुसु जाजोबो अ अब्ला जोङो बे एमावखौ एमवथ गथा जाबायना बेखौ गथाखौ फोरानना दोननानै एमावआ जेब्ला खालामजेनो अब्ला गोथां खालार जायोना फोरायखांनायनि उनाव गुफुर खालार जायो बेखौ जोङो सिख्लेनानै बे संना लानाय माबायाव ओंखाम बायदि जौ संनायाव बेहाय जोङो फोनलाना होबाय फोनलाखांनायनि उनाव बिदिनो नै बा थाम दिनसो जोङो बिदिनो प्लास्टिकआवनो खोबनानै दोनबाय थागोन मोजाङै आरो ना दा बेनि उनाव जोङो इसे रोसिफोर बिदै ओंखारोब्ला बेखौ जोङो खान्था बा बाल्थिङाव दोनो जमायनानै गिबियाव बेखौ जोङो मा बुंगोन जौ बिदै होनना बुंगोन
थ नोंथां
बेनिफ्राय बिदै ओंखारनायखौ बेनि उनाव बेनि उनाव जोङो बेखौ जौ बिदैखौ लोंखांबायना लोंखांनायनि उनाव आरो नोंथाङा बुंदों जौ गिसि होननानै जौगिसिखौ बोरै खालामनाय जायो होमब्ला बे जौ बिदैयानो जेब्ला रोसिया गैला अब्ला बिदि गैला अब्लाथाय जोङो दै होनानै बे जौखौ खालामनाय जायो आरो जौ
जौगिसि नङा सार नोंथां जौ गोरान
नङा नङा जौ गोराना आरो बेलेगलाय औ ओमफाय बेनि उनाव बे जौ गिसि जाखांबाय जेब्ला जौ गिसिखौबो लोङो आरोना लोंखांनायनि उनाव आरो जों मोनसे जायखौ जोङो सेरेबबो बुंनो फैयो बेखौ जौ गोरानखौनो ना औ बेखौसो स बुंङो बेखौ जोङो अर लगायनानै थाखोथाम मोनथाम थाखोनि हान-हान्थाफोर बाहायनानै सावनाय जायो आरो माने गाहाय थाखोआव स सबसे गाहाय थाखोआव जोङो माबा दोनगोन बे जौखौ दोनगोन आरो जौ जि संनाय सिगाङाव खालामबोनाय बेखौ दोनबाय गेजेराव मोनसे होयो बेखौ गब्लं खालामलायनाय बेखौ आं नामखौ बारा मोजां मिथिया बेनि उनाव गोजौथार गोजौ बाहागोआव दैजों खान्था होयो माने दैया गुदुं जानाय बायदि आरो ना बेजोंनो खफ जानानै बै स माबाया गबोयो आरो। गबोनायखो जोङो मोनसे मा बरथनफोर बा हासफोर लानानै जों आजावगोन बथलफोर बा दुंग्राफोराव आजावनानै लायो
औ
औ फास्थ बिनिनो गिबि सिन गजेननाया मोनसे पियर आरो ना माने गोजों जाय बांसिन गोरा खाब्रां जायो ओमफाय बेखौ जों उनाव लासै लासै गबनायफोरा एसे इसे नरम नरम जालांबाय थायो आरो माने। दा बेखौ जोङो लगायनानै मोनसे लोंजाथावना बुस्थु खालामना लायो आरो। बेखौ जोङो जौ गोरान होनना बुंसिगोन औ। बिदिनो जौआ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं गिबियाव जोङो जौखौ माबोरै बा औ एंगारनो हायो बाहागो मोनसे गिबियाव जों जौखौ माबायदि बाहायो? मोन होनोब्ला गोदो गोदाय जोंनि आजौ आजैफोरा खामानिफोर मावना फैनानै मेंनाय देहा मोनोब्लाथाय जौ गिसिखौ लोङोमोन आरो जाहासे देहाया थाजिम जायो आरो बोलो मोनफिनो।
औ नंगौ
नाथाय बे जौफोरखौ बांद्राय बाहायोब्ला जोंहा जिउआबो खहा जायो। देहाफोरा खहा जालाङो। खामानि दामानि मावनो हालायि बोलोफोरा खमायलाङो नांगौ बिबांनि बाहायनांगौ अब्लाथाय जोंनि देहाया मोजाङै थाङो आरो नोंथां।
औ नंगौ नामा नोंथां?
औ नंगौ। नोंथाङा मिथि जानो हागौ ना?
औ नोंथां औ एसे मिथिगौ नोंथां बांद्राय मिथि